हेलौ? अ। खोनादोंना नोंथांङा अ। नोंथांजों आं फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै हरनाय जादो। सावरायनो हागोन।
अ सावराय जागोन हागोनदे नोंथां
जोंनि जोंनि बर हारिनि दोरोंङारिनि ओंख्रिनि सायाव आंङो फंनैसो सोंथि सोंनायदों नोंथांखौ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला मा-मा माखौ मिथियो नोंथांङा? अ औ अ-अ
उमफाय आंङो नार्जिखौ जोंङो माबायदि संङो बिनि सायाव एसे मोनथिनो लुबैदों माने जोंङो नारजि खौ माबायदि माजों माजों जायो माबायदि संङो बेखौ एसे फोरमायना होनाय नोंथाङा।
उम ओ जेनेबा नारजि संनोबा नारजि गोरान फोराननाय थाखानायखो जेनेबा जोंङो सोमनानै लाबाय, साफा बासिनानै ओमफाय सोमना दोननानै बिदिनो साफा सुनानैहाय आरामसे दसे सोमना साफा सुनानै ओमफाय ओैरैनो अरजों सारायावबो संजायो ओमफ्राय नोंङाबा थाब मोनहोबा आरो कुकाराव खालाम संजायो आरो कुकाराव होयो आं। खारै एसे होनानै कुकाराव बइल खालामजायो आरो इनिफ्राय बेदर गरम देनाय मस्ला-मस्लि फालौ, फियास, बानलु, मस्ला होनानै आराम बेदरखौ एवनानै लाबाय, आराम एवनानै लानानै ओमफाय बे आरामै होसरे आरो ओं बिबदि सङो आरो आं नारजिखौ जोंहा, नोंथाङा नोंब्ला माबोरै सङो जेनेबा?
आंथ' बिदिनो अरावनो संनाय जायो। जोङो नारजिखौ खारै होनानै जे रहायनानै लाग्रोनांबाय साग्रिनानै ओ गोबाव सम ओ खारै संख्रि होनानै रुग्रोयो। बेखौ गेब्लेेजासिम। फोमोननानै लायो इनि उनाव जों बेदर होयोब्ला बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोबाय ओमफाय एवफ्रामना लानानै बेखौ नारजिखौ जोङो मोजां फोमोननानै गेब्लेेजासे संखांनायनि उनाव बेदरखौ होबाय बिदिनो बानलु संख्रि, मस्ला मसलि लि होनानै बिदिनो ओ जों गोबाव सम संनानै फोमोननाय जायो आर
उम।
उम।
बेनिफ्राय अनलाखौ अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो थान्दामान थाङा
अ आं जेनेबा आं जेरै सङो आंनि आयदायाव।
औ।
आङो जेबा माइरंखौ दैयाव सोमनानै लाग गोरबायाइक
औ।
बिदिनो पास मिनिटसो दाउजौ दाउजों संनाया आरो।
औ औ।
उम बेनिफ्राय एदिनो दाउखौ आरामसे एवनानै लाबाय। फाय दै होबाय दै होनानै दाउ बेदरखौ गोदौ होबाय
औ।
गोदौखांनायहाय सोमनानै दोननाय माइरंखौ सुखांनानै आरामसे देबाय।
औ
ओमफाय बेदर बो बेदर होनाय दैयावहाय दैया गोदौबा ओमफ्राय अनखौ आं गारस'ना होयो आरो। अनखौ होनानैहाय मस्ला मस्लि खारै होनानैहाय गोबाव गोदौ होनानै आराम फोमोनो आरो।
बेनिफ्राय जों अनख खौ माजों माजों जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिदिजो अमाजोंबो जाजायो दाउजोंबो जाजायो।
औ
बिनो आरो
ओमफाय नोंथाङा थास' थास' बिबारनि ओंख्रि संफेरबायना?
औ संफेरदों।
अ जों थास' बिबारखौ बर'फोराथ' ब्राय जायो नङा हबा बे थास' बिबार खौ जोङो माबायदि संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
उम थास' बिबारखौ खानानै लाग्रोबाय। ओमफाय आरोब सायनानै सायनानैहाय सुनानै दोनबाय आरो। दै
औ बेनिफ्राय हेल'
ओमफाय एवबाय आरो आराम थावजों दसे गावनि दैया रानजा सिम एवनानै लाबाय।
औ औ
थास'खौ होस
औ
ओमफाय मैथाजों सङोबा मैथा होबाय मैथ
औ औ औ औ औ।
खोबो बिदि एवना लां नानै ओमफाय खारै होबाय ओमफ्राय दै होनानै एसे गेब्लेबाथाय बेदरखौ होसनबाय आरो बिदि सङो आरो
उ उ बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथा रायलायबावनि जों दे बिदिनो अनला खारै नारजि बिदिनो बायदिसिना ओंख्रि जानायाव जों खारै बाहायो नङा हबा बे खारैखौ जोङो माबाय दि बा नायनाय बेयो माने बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
उ उ बे खारै खौ
बे
जों खारैखौ मानिफ्राय दिहुननाय जायो। माबायदि बानायनाय जायो बेखौ औ बेनि सोमोन्दै एसे औ
थालिर दंफांखौ दानख्लायबाय ओमफाय फस्ला खालाम हमनानै साफानो जिरबाय ओमफाय सानदुुंआवहाय फोरानबाय फोराननानै गोरान जाबा सावबाय सावनानैहाय बिनि हांगारखौ आराम दैजों लगायनानै आराम सान्द्रिजों सालिनानै दोनो आरो ओमफ्राय बेनो जाबाय आरो खारैया
औ औ बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोंङो बे खारै रोसिखौ बेनिफ्राय माबायदि दिहुननाय जायो।
उम खारै रोसिखौ दिहुननायाथ बिदिनो गावब गाव आइडायाव दिहुनो आं दिहुननाया बिदि खालामो बे जेनबा माइरं सुनाय खेरखायावहाय बिदिनो खागज गुफुर खौ होनानै
औ
आरामनो ओमफ्राय बे खारै माबाखौ होबाय आरो ओफाय हांगारखौ होनानै ओमफाय सायाव दै होनानैहाय ओ दै होनानैहाय आराम खिरखयाव सरबाय होमबाना गावनि बे हांगाराबो गबोला होनबाना आराम गोजों साफा जायो आरो।
बेनिफ्राय बे खिरखाया मा खिरखा मा खिरखायाव सरो?
बे खिरखिाया जाबाय बे सिलभरनि जे खिरखा थायोना? माइरं सुनाय बे खि सोब
औ बेनि सायाव मा होयो ओमफ्राय हांगारखौ होनायनि सिङाव
हांगार होननाय सिङाव
बे बे खागजआ सो दैजों सिनानै जेबो जाया नामा?
उमहो जेबो जाया मोजांसो आरामबो थाव बायदि ओंखारो।
ओमफ्राम बे बे खागजआथ गुरै बुस्थु नङा होनबा बे दै होखांनायनि उनाव बे दै होबा खागजआ रुइनानै गिलिलाङा नामा?
गिलिया मानो होनबा सिङाव आराम नाथामखायोना नों गोराहाय एसे नाथाम नाथोम होखाबाय नालाय बे सिंनिया एख जाखाया जि जखाया दैजों खारैजों आराम गुरै जानानै ओमफाय बे दैयाहाय खारै दैया एसे एसे थट थट गबैयो आरो।
अ अब्ला बेबायदि ट्राय नायनांसिगोन बानायनो
औ ट्राय खालामजायो।
औ औ बेनिफ्राय गासैखौबो जे खारै सरबा बेसेसो दै दिहुनो नोंथाङा बेनिफ्राय खारै रोसिखौ
खिरखासे औ बेवहाय खिरखासे होयो बा आंङो बालथिं फिसायाव हाय बा बालथिं बाल्थिंसे दिहुनो आरो।
अ अ अ। खारिया जाबाय जोंनि बर हारिनि बर हारिनि मा होननांगोन बेखौ बयनिख्रुइबो साबसिन खारि ओं ख्रिया जों बेनि सोमोन्दै सावरायबाय नोंथांनिफ्राय खारैखौ माबाय सरो? अ बेनि बागै आं एसे सोंनानै लानो हाबाय खारैखौ माबायदि दिहुनो माबायदि सरनाय जायो। खारै गुन्दैनिफ्राय बेनि सोमोन्दै गोबां खोथा मोन थिबाय बेनि नि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ। औ नोंथां गोजान गोजोनथों।
अ उनाव लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों।
औ दे नोंथां गोजोनथों नोंथां।
औ।